हेलौ नों थां दा मा खालामगासिनो दं नोंथाङा?
आं जिरायनानै दं नोंथां
औ नोंथांजों आं दारिमिन दारिमिनफोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन रायज्लायजागोन ना?
औ रायज्लायजागोन नोंथां
औ दा दारिमिन बुङोब्ला आसाम रायजोआ आबादारि हाग्रायारि खनियारि आरो दैयारि सम्पदाव धोनि बै बै सम्पदफोरनि सायाव सोनारनानै रायजोआव माखासे अनजिमानि शिल्प दारिमिन महर मोनखांदोंमोन
औ
मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय सरासनस्रायै जों जोंनि गोनांथार माखासे बेसादफोरखौ थोंजोङै मोनो।
औ
जोंहा गोनांथार गुबुन माखासे मुवा दङ।
औ
जायफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय थोंजोङै मोननो गोब्राब जायो आरो।
औ
बे बेसादफोरखौ मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय जोन्टोर मददाव जुनिया आदब बाहायनानै बानायना लानाय जायो।
औ
बेबादि बेसाद थियारि खालामनो थाखाय मोनफा मोनफा दिहुनथायाइ मिरु एबा दारिमिन महर मोनखाङो। ओ बिदिनो बिदिन्थि महरै खुनिनिफ्राय खुननिफ्राय खुन्दुं थियारि खालामनानै सि जोम सुनै अन्थाइनिफ्राय सिमेन्ट हा खुसेरनिफ्राय सेनि औवानिफ्राय लेखा बिलाइ फाथोनिफ्राय कारपेट मना बस्था बेफोरबायदि बानायग्रा दारिमिनफोर
औ
बिदिनो एखे रोखोम गोनां गोथां मुवानिफ्राय मोनसे दारिमिनाव गोबां रोखोमनि बेसाद दिहुननो हायो ओ जेरै फोथै फाथोनिफ्राय दुरुं बस्था थयला कारपेट आरि बानायनाय जायो आरो
औ
बिदिनो आसामनि हाया साहा आबादनि थाखायबो उम गोबां मोजां
औ
बेवहाय गोबां बिबांनि साहा दिहुननायबो जायो जिहेथु गोथां मुवानि सायाव बिथा खालामनानै दारिमिनफोरा महर मोनो
औ
आरो बिनि थाखायनो आसामाव गोबां साहा दारिमिन महर मोनदों आरो
औ
जरहाट जिल्लानि थख्लाय मुंनि जायगायावबो साहानि बिजिरसं मिरुआ दङ
अ
बिदिनो भारतनिफ्राय बाजि जौखोन्दो साहा आसामनिफ्राय दिहुननाय जायो साहा दिहुननायाव भारतनि जायगाया मुलुगनि गेजेराव सेथि
औ
बिदिनो आसामाव मोन दाइनजौ नि ओ ख्रुइबो बांसिन साहा बागाना दङ आरो आसामनि तिनिसुकिया डिब्रुगर शिबसागर जर'हाट सनितपुर बायदि जिल्लायाव बांसिन अनजिमा आरो दरं कामरुप जिल्लायाव बाङाय अनजिमानि साहा बागाना दङ आरो
औ
बेबायदि साहा बागानफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा साहा बिलाइ दिहुनथाइ मिरु महर लाना सिखारो
औ
बे साहा बिलाइखौ गुबुन हादोराव दैथाय हरनानै जोंनि हादरा रांखान्थियाव गोबां मुलाम्फाबो मोननो हादों आरो
औ
दा नोंथाङाबो बे दारिमिननि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होलायदो।
ओ दारिमिन होनोब्लाथ' जोंना आसामाव गोबां
औ
गोबां जोंहा दारिमिनफोर दङ
औ।
उम बिदिनो आसामनि जायगायारि दारिमिनफोराव दिहुनजानाय मुवाफोर जे जेरै साहा बिलाइ आरो पाथ मुगानि सिया हादर गुबुन हादराव अनसायजानाय मोनदों।
औ औ
दाबो भारतबर्सनि गुबुन माखासे रायजोनि रुजुनायाव आसामाव नांगौ बादियै गेदेर दारिमिन महर लाना ओंखाराखै बिनिखा हाय जाहोनफोरा जाबाय दारिमिननि मोनसे महर मोननो थाखाय गोनां जानाय थोजासे बिबांनि गुदि धोन मैखोम जायगायारि हाथाइ आखा फाखा मावदांसा जौगाथाय हान्थामेलानि राहा
औ
बेफोरनि आंखाल जानानै दङ
औ
दा दारिमिनाव
दारिमिनखौ जोङो खालामनो थाखाय दारिमिननि मोनसे महर मोननो थाखाय थोजासे बिबांनि गोथां मुवानि गोनां
दारिमिन गायसननो हा आरो गोबां पुन्जिनि गोनां गोथां मुवानिफ्राय दिहुननाय मुवाखौ थियारि खालामनो बांसिन अनजिमानि जौगा मानि जोनथोर गोनां सरासनस्रायै खैला आरो दै मोब्लि बाहायनानै दारिमिनफोराव मावनाय दांनाय जायो
औ औ
बेदिनो तारिमिना दिहुनन्नाय मुवाफोर फाननो थाखाय जायगानि हाथाय थानायजों लोगोसे हादर गुबुन हादरनि हाथाइफोरनिबो गोनां
आरो गोथां बेसाद आरो दिहुनजानाय मुवा लांग्रा लाबोग्रा जोनथोर सालायनाय आरि बायदि रोखोमनि हाबायाव मावदांसानि गोनां जायो बेबादिनो दारिमिनफोराव दिहुनजानाय मुवा बानायनो थाखाय जर'खा सोलिनो गोनां जायो बेनि बेलायाव आखा आफाखा मावदांसानिबो जों गोनां जायो आरो
अ औ
बेबादिनो भारतबर्सआव माखासे मख'जाथाव दारिमिनफोर दङ जेरै चिनि दारिमिन
औ
चिनि दारिमिना खुसेर सोमजिग्रा जायगाफोरनिफ्राय खाथियावनो जायो मानोना सोमजिनाय जायगानिफ्राय गोथां बेसाद दारिमिनसिम थाबै लाबोनायनि खाबु जायो।
औ
बेबादिनो ओ खुसेर दारिमिनबो जोंनि भारताव खालामनाय जायो आरो। आरो बि बिदिनो लेखा बिलाइनि दारिमिन लेखा बिलाइ दारिमिननि गाहाय गोथां मुवाया जाबाय- औवा।
दासान्दि ओ लेखा बिलाइनि बाहायनाया मुलुगाव बांबोनायनि थाखाय आथिखालाव सरल बिफां देबदारु आरो गुरै बंफांनि खुन्दानिफ्रायबो लेखा बिलाइनि बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो गांसो गोजाम खुन फाथोनि दाखोर आरिनिफ्रायबो लेखा बिलाइ बानायनाय जायो आरो।
औ औ
आरो रेशम दारिमिन गंगार थायसे बिलाइआ पाट एम्फौनि आदार गंगार थाइसिब बिफांखौ आबाद मावनानै पाट एम्फौ फिसियो। एम्फौआ लुनाय लाथानिफ्राय रेसोम खुन्दुं दिहुना पाटनि सि बानायनाय जायो। बेबादि खुन्दुं बानायनाय आदबा जोबोद गोब्राब बेनि थाखाय गोब्राब मावनाय आरो सोलोनि गोनां बेनि थाखाय बे शिल्प'आ गिबियाव न'खर बा सिशल्प हिसाबै जाखाङो। दा बिदिब्ला नोंथां ओ सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ दे